औ औ खोनादोंना नोंथां औ नोंथांङा मा खालामगासिनो दं दा?
आङो ओरैनो दं नोंथां नोंथाङालाय
आंबो ओरैनो दंथ'यो नोंथां नोंथांङा फ्रिबा आं नोंथांजों माखासे खो खोथाखौसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ जागोन नोंथां
माने जोंहाथ' जेनेबा बर' समाजाव मोनसे बैसागु फोरबो मोनसे खुंनाय दंङो नङा होमबा बे बैसागु फोरबोनि सायाव आं नोंथांजों माने आं माखासे खोथाफोर सावरायनो सानदोंमोन आरो जेनेबा नोंथांमोन नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ माबायदि रोखोमै माने रंजा बाजा खालामनानै बारहो हरनाय जायो बेबो बेनि सोमोन्दै आरो दा नोंथांमोननि ओनसोलथिं जेनेबा माबायदियै माने बैसागुखौ बारहो हरो
औ जोंनि ओनसोलसथिंथ' बुंनो थाङोबा माने एसे माने फारागथिखौ जों नुनो मोनो गोदोनि समाव जेरै जेबायदि बैसागु बोथोरखौ फालियोमोन। दा आथिखालाव एसे माने माने फालिनायखौ एसे सोलायनायख खौ नुनो मोनबाय गोदोनि समाव बैसागु बोथोर होननानै बुङोब्ला गामिनि बोराइ बोराइ बुरै गथ' गथाइ गासैबो ज' ज' ओंखारनानै न' न' मागिनाय बेफोरबायादिखौ नुङोमोन
ओ
आरो बैसागुखौ बैसागुखौ बुंनो थाङोबा गोदोनि समाव बांसिनै मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु होननानै फालिनायखौ गोबां नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बे मोसौ बैसागु फालिनायखौ एसे माने बाङाय जालांनायखौ नुनो मोनबाय आरो नोंथां दा नोंथांमोननिसिम नोंनाम नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि गोदोनि आरो दानि माबायदियै ओ जेन'बा फालिबोयो सिगां माबायदि फालियोमोन आरो दा माबायदि फालियो नोंथाङा एसे नोंथांनि गामिनि एबा ओनसोलनि बारै खोन्था होददों नामा नोंथां
औ नोंथां जोंनि ओनसोलथिं माने बैसागु फालिनायखौ बुंङोब्ला गोदोनि आरो दानि रुजुनानै नायोब्ला एसे फारागथिखौ जों नुनो मोनसै नोंथां माने
औ नोंथां
गोदोनि दिनावहाय नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि बर' समाजावहाय मोनसे जेनेबा फार्स्ट बैसागुखौ जोंङो मोसौ बैसागु होननानै जोंङो हमनानै लानाय जायो बेनि उनाव नैथि मानसि बैसागु ओमफ्राय थामथिखौहाय जोंङो मागो बैसागु बा बिदिनो सैमा मावजि बिनो बिदिनो बैसागु होननानै जोङो माने हमनानै लानाय जायो आरो दा जोङो मोनसे बैसागुआवहाय जोङो मोसौ बैसागुनि खोथाखौ रायलायोबा जोङो बेनि बेलायाव गोबांथार सोलायनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनबाय ओन जेरै इन गोदोन समाव गोदोनि समाव मोसौ बैसागुआव मोस आरो मोसौ बैसागुखौ माने सैथ्र' दाननि जोब नाय दिनखालि मानि फालिनायखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन आरो आथिखालावबो फालियो फालिनाया थेवबो गोदोनि दिनाव जेरैबायदि मोसौखौ फुङावनो सिखारनानै फुजा होनाय फुजा होखांनानै बिनि आसुगुराव थाव फुननाय गङाव थाव फुननाय बिनि उनाव सुखानानै दोननाय सानसे सिगां सुखांनानै दोननाय लाव फान्थावनि मालाफोरखौ गान होनाय जायो आथिखालावबो गानहोनाय जायो नाथाय जोङो मोनसे बुस्थुखौ जोङो आथिखालाव माने नुनो मोननाय जाला आरो जे जे बुस्थुआ माने हांगारजों हांगार बेखौ बख'नानै इन्दि थेराजोंहाय थुनानै मोसौ मोसौनि बिखुङाव गल गल दागो फुननानै हरनाय बे गल गलदागो फुननानै हरनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोननाय जाया आरो आरो जोंहा बे गल गल फुननानै हरनायजों मोनसे फोथायनाय दङ दि जेनेबा मोसौफोरखौ थुखैनो लांखांनायनि उनाव थुखैखांनानै जोंहा जे मोसौ बैसागु बे मोसौ बैसागुआव मोसौ बैसागु नो माने मोसौफोरखौ फुरा बैसागुआ जोबजासिम माने उदांङै हगारना दोननाय जायो जाहाथे मानसि बैसागुआवहाय रंजानाय बाजानाय समावहाय माने जेबो माने उसुबिदा जाया खानाङा हारसिङैनो बेराय बेराय जाबथिंनो हायो बिनि थाखाय माने बैफोर दागोफोरखौ फुननाय जायो आरो जाहाथे बै हगारनाय समावहाय हाग्र बारियाव गांसोफोर जाहोयोब्ला हाग्र बारियाव जुदि बेरायहैयोब्ला मोसौफोरा हाग्रानि जिब जुनारफोरा फ्राफोरा माने बै मोसौखौ जाहाथे जानो हाया गिनानै खारफिनो। फागखोरा सिखोख्रारा नुलायनाय बिनि थाखाय बै हांगारजों फुननाय इन्दि थिराजों फुननाय माने थफा थफा फुननानै हरनाय माने गाब फोरखौ फुननाय जायो आरो जाहाथे मोसौ मोसौफोरखौ माने हाग्रानि जुनादफोरा गिनानै खारो आरो बिनि थाखाय दा जोङो मानसि नैथि दिन जेनाखि बैसाग दाननि सेथि साननिफ्रायनो जोङो बैसागुखौ माने मानसि बैसागुखौ जों फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोङो बिनि सिगाङ मोनसे बैसागुआवहाय मोनसे हाबाफारिखौ जोङो मावनायखौ नुनो मोनबावो जेरै गोखा-गोखै जानाय बे मोसौ बैसागु दिनखालिनो माने सैथ्र' दाननि जोबनाय दिनखालिनो गोखा गोखै जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बे गोखा गोखै जानायाव जोंनि बर' समाजाव गोबांथार माने उम हाग्रानिफ्राय मोननाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय। मैगं-थाइगं, गोखा-गोखै, गोफा-गोदै गोखै बायदि बायदि रोखोमनि मैगंफोरखौ बुथुमनानै माने जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा बेनि अनगायै अखानायै अखानायैनि फ्राय बैसाग दाननि सेथि दाननिफ्राय जोङो मानसि बैसागुखौ माने फालिनाय जायो बे मानसि बैसागुआवहाय गोबांथार गामिनि मानसिफोरानो ज' ज' मानि रंजायो मोसायो आरो गिदिरफोरा
औ
उन्दैखौ उन्दैफोरा गिदिरखौ बोराइआ उन्दैखौ जेनेबा गिदिरा उन्दैखौ उन्दैया गिदिरखौ सनमान होलायनाय जोंनि माने बर' समाजाव दङ आरो बयबो बेबायदिनो माने न'खर न'खर थांनानै मोसानाय खुलुमनाय मान होनाय सनमान होनाय बेफोरो जोंनि समाजाव दङ आरो आरो बेजों लोगोसे जोंनि समाजावहाय माने गोबांथार माने दामजुफोर लानानै जेरै खाम सिफुंआ जोंनि बर' समाजनि मोनसे गाहाय दामजु बेफोरखौ लानानै जोंनि बर' समाजावहाय माने मोसानाय जायो आरो नोंथां दा बेजों लोगोसे जोंङो मा होनदों ओ मोद बैसागु समावहाय न' न'खर न'खर थांनानै जोङो ज' ज' मोसालायो रंजालायो बिनिफ्राय जोङो माखासे जाग्रा लोंग्राफोर जानाय जायो बेफोरबायदिया जोंनि माने बैसागुआवहाय माने सोलियो आरो दा नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदि बैसागुआ माबायदि सोलियो जेनेबा न'खर न'खर थांनानै मोसायो गोदोनि खाम सिफुंफोरखौनो लानानै आथिखालावबो दासिमबो मोसायो नामा बेफोरनि बारै नोंथांङा फोरमायनो हागोन
औ हागोन नोंथां थारैनो माने गोदोनि समाव माने दा गोदोनि समजों आरो दानि समजों बैसागु मागिनाय एबा बैसागु फोरबो फालिनाया गोबां माने फारागथिखौ जों नुनो मोनबाय माने बांसिननानो दानि बे समाव जों नुनो मोनो बांसिनै जे इलेक्ट्रिक स्पिकार जाय प्र साउन्ड सिस्टेम होननानै बुङो बेखौ लायनानैसो मोसानायखौ जों नुनो मोनो आथिखालनि समाव माने मोनफ्रोमबो जोंनि गामियाव बुंनो थाङोबा बांसिनानो बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो माने गोदोनि समाव खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै मागि मागियोमोन खिन्थु दा माने बे बुस्थुआ टटेलि माने उल्था जानायखौ जों नुनो मोनबाय ज दा माने जोंनि समाव गोदोनि समाव माने बोराया जेनेबा बोराय बुरै बोराय बुरै मोनसे हान्जा जानानै ज' ज' माखियोमोन आरो एसे माने देरफुनाय लाइमोनफोरा सेंग्रा सिख्ला ज' जानानै मागियोमोन दा बेफोरबायाददि मागिनायफोरखौबो जों बांद्राय गामि ओनसोलफ्रावबो नुनो थांला मानोना गोबां लाइमोनफ्रानो माने बैसागु माने फालिनायाव ज' ज' मोसालायनाय बैसागु मेथाइजों मोसालायनाय बे मोसालायनायखौ जों एसे बाङाय नुलांबाय मानोना बैसागु दुखु समनि बोथोरफ्राव गोबां लाइमोनफ्रानो मोसानायनि सोलायै गुबुन बबेबा मोनसे दाबसे जायगायाव ज' ज'यै जुमाय लोंनाय बेफोरबायदिखौसो जों बांसिनै दा नुनो मोनसै आरो नोंथां ओरैनो नोंथांमोनथिंलाय माबायदियै बैसागु फालिनाय जायो ओरैनो सेंग्रा सिख्ला ज' ज' ना ओरैनो बोराय बुरै ज' ज' बेफोरबायदि फालियो नोंथाङा एसे नोंथांनिखौ खोन्थाना होनो हागोन ना
मानि होनदों जोंनि ओनसोलथिं सिगांनि समनिफ्रायनो माने मोनसे जे ट्रेन्दिं होननानै बुङो बियो माने जोंनि ओनसोलाव सोलिगासिनो आरो माने गोदोनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलफोरावहाय ज' ज' सेंग्रा सिख्ला ज' ज' ओंखारनानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखालावबो दङ आरो बे जोंनि ओनसोलावहाय सिगांफोरनि बायदि ज' ज' गोदो गोदायथ' जेनेबा सेंग्रा सिख्ला बोराय बेथ' ज' ज' ओंखारनानै बैसागु समावहाय ज' मोसायोमोन नाथाय आथिखालाव बोराया बोराइ बोराय बुरैया आलदा सेंग्रा सिख्लाया आलदा मोसानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै आरो दा जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोबा दामनाय देनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव बोराय बुरिफ्राल' बांसिनै माने बैफोरो जोंनि दोरोङारि दामजु जेनोखि खाम सिफुं आरो जथा जाबख्रें बेफोरखौहाय माने लानानै जोंनि बैसागु फोरबो मोसानायखौ नुनो मोनसै आरो आरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोराथ' आथिखालाव बेफोरबायदिजों बारा खाबजाया जायो आथिखालाव जोङो बांसिनखौनो जेनेखि गोदान मगाया दावगाबोनायजों लोगोसे माने जोङो बुंनो नांगोन माने गोदोनि दोरोङारि आगजुफोरखौ ज्राब दोननानै माने बांसिनै जेनोखि गोदान मुगानि दामजु ओ बिगियानारि आदबजों बाहायनाय जेनोखि साउड सिस्टेम फोर बेफोरखौ लानानै माने बैसागुखौ मोसानाय। खौ जों आथिखालाव बांसिनै नुनो मोनसै आरो। दा नोंथांमोनिथिं जेनाखि दमासि फोरबो होननानै जोंनि बर समाजाव बुंनाय जायो बे दमासि फोरबोखौ नोंसिनिथिं नोंसिनि ओनसोलथिं माबायदि ओ जेनेबा खुंनाय जायो आरो माबादि जानाय लोंनायफोर जानाय जायो बेयाव बेफोरनि बारै एसे
औ औ हागोन नोंथां। मानोना दमासियाबो जोंनि बर'फोरनिनो मोनसे गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो। बे दमासि फोरबोआव माने जोंनि गामि ओनसोलफोराव माने सौराय फिथा सौराय जानाय जाय जानाय जायो आरो आरो बेनि अनगायैबो माने दमासि समाव जेन'बा बेलागुर सावनाय जायखौ जेनेबा दैमा जिङाव औ मोनसे न' बानायनानै माने न' बानायनानै नसा बानायनानै बेवहाय सावनाय जायो आरो नोंथां ओ दा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय बिदिब्ला नोंथांजों सावराय फरायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां होमबा जों उनावहाय सम मोनब्ला रायलायफिनसिगोन नोंथां मोजाङै माने जोङो रायलायफिनसिगोन नोंथां होनबा जोङो दोन्थ'लायसै नामा नोंथां औ।